हेलौ नोथां
औ नोंथां
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा ओरैनो?
है एसे जिरायनानै दं नै नोंथां। बाहेरायाव एसे थान्दा जादों माने बार।
ओरैनो दंब्ला आं मोनसे आयदानि स सावरायनो होननानैसो नों थां कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन नामा?
अ सावरायनायथ' हागोन मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांआ
औ दा आङो सावरायनो साननाय आयदायानो जाहैबाय नोंथा जोंनि औवा जिहेतु औवा बेजों बानायनाय आइजें आयला आरो मुवा बेसादफोरखौ जों माबायदि बाहायनो हायो एबा मा मा आइजें आयला जों बानायनो हायो बे फोरनि सायाव सावरायनो होनना सानदों आरो।
अ सावराय जायो नोंथां मोजांआनो आयदाया।
औ औ औ इनिफ्राय नोंथांमोननि गामि ओनसोलावहाय मा मा औवानि आइजें आयलाफोरखौ मोननाय जायो बेफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हानायालाय हागोन।
एसे फोरमायना होलाय होमबा नोंथाङा
दा औवा होननानै बुङोबाथ' जोङो औवानि सायावनो सोननानै रायजो जानाय होननानै बुंनो हायो आरो जों बर'फोरखौ
औ
बर' जाथि हिसाबै जोङो औवानि सायावनो सोनारनाय ओरैनोथ' बर'फ्रा माने मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजो जाखानाय नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
जे मैथि मिथिंगायाव जि मुवा बेसाद मोनो बेखौ लानानै बर'फ्रा थांनानै थायो आरो जेरैहाय जोङो औवा दंफां नङा होमबा हा जिख नेम मोनदों मिथिंगायाव बेजोंनो जोङो थानानै थाबोदों आरो दा जोङो औवाखौ होननानै बुङोब्ला औवायाथ' जोंनि गोदोनिफ्राय फ्रायनो जोनोमनिफ्राय लानानै जों थैजासिम औवाखौनो बाहायो होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो गथ' जोनोम ज जानायाव बै नारि जे हायोना उथुमै
औ औ औ।
बै उथुमायखौबो माने हानो थाखाय जोङो औवानि बे खाथि माला होननाय गोजौ माबा गोबौ थाया होमबा
औ औ औ
दा बे गोबौखौ खाथि मालाजोंबो गथ'नि जोनोम जानायनि नारिखौ जोङो हास'यो होननानै बर'फ्रा हास'योम जाहैदों आरो फोथायो।
औ औ आंबो औ नंगौ आंबो बिजाबाव मोन बोदोंमोन बे बाथ्राखौ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों औ
दा बेबायदिनो जोङो जोनोमावबो बाहायो जाहैबाय बेनिफ्राय जोङो थैनाय थैनायाव जेखि सुबुं मानसिया थैनाय लोगो लोगो बेखौ जोङो सावनो लांनाय बा फबनो लांनायाव जोङो बैसां बानाया होमबा।
औ औ
बैसां बानायावबो जोङो औवाखौनो बाहायो आरो।
औ नंगौ। नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों।
औ दा बे हिसाबै जोंनाव माने औवानि बाहायनाया एखदमबारे जोंनिफ्राय थैजासिम बेयो रोखा आरो।
औ औ
दा बेनि अनगायैबो जोङो औवाफोरखौ माखासे जेरैहाय जोङो न' लुनायाव नङा होमबा।
ओं ओं
न' लुनायाव जोङो खुन्था बानायो बेनिफ्राय इन्जुर बानायो जोङो बेनिफ्राय खामि बानायो जोङो।
ओं ओं नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों लोगोसेनो जोङो मा औवाजों न' बानायनाय इन्जुर बानायनायजों लोगोसेनो जों मा खालामबावो आरोबाव माखासे आइजें आयला बानायो जेरैबायदि जेखाइ ख बाइ सेन बायदिसिनाखौबो जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। जोंहा जेखाइजों मा होनो आयजो माहारिफोरा दुब्लि फोथाराव ना गुरहैनायाव बाहायनाय जायो जेराव जोङो खबाइखौहाय मा होनो ना गुरनाय समावहाय जान्जियाव खाथाबना लानो ना लानायावबा हायो सेनखौबो जोङो दुब्लिफोराव आलि अखा हाबाथाय आलि आलि साना दोननानै मा होनो नाखौ सानाय जायो। बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ। आथिखालाव आरो बुंनो थाङोबाथाय औवानिनो माखासे न'खर साजायग्रा मुवा बेसादफोर बाहायनायखौनो जोङो नुनो मोनदों आरो जेरैबायदि होननानै बुङोब्लाथाय औवानि मुरानिफ्राय दानख'नानै आथिखालाव मा बानायनाय जायो औवानिफ्रायनो माखासे मुवा बेसादफोरनि बा जिब जुनारफोरनि महर होनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्लाथाय माखासे महरगिरिफोरा मा खालामो औवानि औवा मुराखौ दानख'नानै मा खालामो खायसे बायदि। जिब जुनारनि महर होयो जेरै गोरेलनि महर